औ खोनादों नोंथां
अ।
मा खालामदो दा नोंथाङा?
अ नोंथां आं ओरैनो दं नोंथां।
औ औ नों आंबो ओरैनो दं। नोंथांजों आं बैथा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन
औ। अ बैसागुनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जों बैसागुखौ बर हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो होननानै बा दोरोङारि फोरबो होननानै जों बुंनो हायो, बरफोरनि मोनसे एंगार हायै बा बर'फोरनि आमाय थख्ल होननानैबो जों जायखौ बुंनो हायो ओ। जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागुखौ ओ सेथि बैसागुखौ मोसौनि बैस सागु आरो ओ नै-नैथि बैसागु मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो नोंथां आरो बेबायदिनो ओ बैसागुनि सानसे सिगांनो आबादारि बा नखरनि गारजेना अ जोंनि गोबां मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय जेरै लाव फान लाव हालदि बा बाख्रिखब दिग्लि लि फथिउ आरो बेजों लोगोसे मोखोना दालाइ बेफोरबायदि हाग्रानि गोबां ओ लाइफांफोरखौ बुथुमनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेब्ला अखानायैै फुङावहाय
औ।
न' इसिंनि ओ ओंखाम दो बा ओंख्रि दोनि सारायबा थौनि खिबआव थांनानै थानाय हांगार। बेखौ लाइ बिलाइ लानानै बेखौ सिखा बा जायखिजाया गोबौ जिरादफोरजों जों ओ एरख'नानै ओ थाव गुबैजों लगायनानै जों मो मोसौनि बिखुङाव बा मोसौनि मोदोमफोराव दाख्ला दाख्लि गाब फुननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे ओ मोसौफोरखौ अ हगारनानै दैमा बा फुख्रि बा जाम्फैफ्राव थुखैनो लाङो। आरो बे समाव आबादारिफोरा लोगोआव लाव फान्थाव बा आ हाल बेफोर फिसा फिसा फुख्रा खालामनायखौ लानानै थांफायो। आरो बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय समाव। बैफोरखौ सानना होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन।
औ औ औ नोंथां नंगौ।
आरो बेबायदिनो बैदिनखालि ओ जों मोसौखौ खानानै। थानाय जाया नाथाय आथिखालाव थेवबाबो ओ बयहाबो। बा बयनिबो फोथाराव आबाद थानायखाय आथिखालाव ओ गोदोनि ओमफ्राय एसे मोसौ मोसौ थुखैनाय बा मोसौ बैसागु बेैफोरखौबो सोलायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव जाम्फै बा दैमा बा दंग' थुखैनायनि अनगायैबो जों मोसौफोरखौ दंखल दैखर। बा बाल्थिङाव दै लानानै थुखैनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो ओ बेबायदिनो ओ मोसौखौ ओ बै दिनखालि जों मोनायाव मोनानि समाव माबा मोनायाव लाबोयोब्ला जों फा-फागा गोदानजों। खानाय नुनो मोन गुबुन गोजाम सिगांनो खाबोबाय थानाय
औ।
फागाजों खानाय जाया बेखौ गोदान फागा जों बा दुरुंजों खानाय जायो ओ आरो बेबायदिनो नैथि सान ओ बै सानखालि मानसिनि बैसागु। बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बैसोआव गिद गिदिर जानाय बा बैसोआव उन्दै जानाय ओ बिसोर ओ गावजों गाव बा गेदेरा उन्दैखौ अननाय बा उन्दैया गेदेरखौ सिबिनाय बा मान बावनाय ओ बेबायदि फोरबो बा हा हाबाफारिया जानानै थाङो आरो हो ओ बेबादिनो बै दिननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव नखर नखर मागिनाय ज ज ओंखारनानै नखर नखर मागिलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ नखर नखर मागिनाय समाव ओ मागि जाग्रा नखरा आ मा मागिग्रा बा ओ रायजोयैनो ओंखारनाय मोसाखावरिफोरनो रां हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोनसे मोनसे सम लानानै ओ मोनसे सम बा ओ बयनिबो सुबिदाखौ नायनानै सान जे बे मोननाय फैसा जों ओ खाना बाफाद थि ओ जानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो थारैनो नोंथां आरो
औ।
बैसागुआ आं स्नि सान जायोब्ला जोंयाव मोन
मोनसे ओ फोरबो फालिनायबो नुनो मोनो। ओ जायखौ जों बुंनाय जायो साथथिथि बा ओ साथथिथि बा सा ओ साद थिथि मैगं जानाय होननानै बुंनाय जायो जायखौ गोखा गोख
औ औ औ।
बेवहाय गोबां हाग्रानि गोखा गोखै ओ बा दंफांनि फि फिथाइ सामथाइ ओ बैफोरबायदि मैगंफोरखौ ओ गासै जों गोबां जायगायाव आलादा आलादा रोखोमै बेखौबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसो सोलाव ओ बैसागुनि स्नि दिनबा स्नि दिन जाबा बे मैगंखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो बे मैगं जोंनियाव बे दाउ बेदर बा अमा बेदर बैजोंहाय संनानै जयैनो जालायनायखौ नुनो मोनो ओ आरो बेबायदि संनानै जायोब्ला बेमार आजा ओ बेमार आजार बा सानाय सुनाय बेफोरखौ जाया
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो बेखौ फोथायनानै जोंनियाव बे मैगंखौ संनाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जोंनि फ्राय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि बोराय बुरै बा गथ' ग नाथाय बयबो रंजाखाङो। आरो बेबायदिनो जोंनि हालामाव लान्दान बैसागु मोसानाय हाबाफारियाबो जागायो। आरो बे लान्दान बैसागु मोसानायाव गोबां दाब दाब जायगानि मोसाखावरि बिथांमोन खौ हांख्रायनाय जायो ना नाथाय ओ बे लान्दान बैसागु मोसानाय हाबाफारियाव ओ मोसा खावरि बिथांमोनहा खुगाजों मेथाइ खननानै बा बर'नि दोरोङारि दामजु फोर जेरै- खाम जथा सेरजा गंगोना बाथा बायदिफोरखौ लानानै ओ जों मोसानायखौ हायला हुला मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बैसागु समाव जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो ओ दखना गोमो ओ फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा आरो बेजों लोगोसे ओ हौवाफोरा गामसा गो थां गस्ला गुफुर खरआव आरनाइ खावखानानै मोसा।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
आं नोंथांमोननि ओन लाव बैसागुखौ ओ माबोरै खुंङो नाय जायो बा फालिनाय जायो नोंथांङा फोरमायथिनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथांङा ओ जेरै- बुंलांदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ बिदिनो खुंनाय जायो आ आरो नोंथांङा जि गासिखौबो होनदों बिदिनो जोंनियावबो ओ बिदिनो खुंनाय जायो आरो जोंनि बैसागोआवथ' ओ मोनसे बावखुंग्रि होननाय दंङना ओ बेयाव जोंङो ओ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ओ बैसागु बोथोराव जोंङो बावखुंग्रि गाखोहैयो बावखुंग्रिखौ मोनसे जोंङो ओ गोथार ओ गोथार ओ थानसालि हिसाबै जों मानियो मानोना गोदो होन औ गोदो होनलांदोंमोन आजै आजौमोना बियाव ओ सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ गोस्थोना ओ मोनैनि बियो ओ बे हाजोनिफ्राय बाख्लायना थैदोंमोन ओ बेयावनो सिख्लाया बुंदोंमोन दि ओ ओ जाय बे बावखुंग्रिखौ गाखोना बेयाव फुजियो अब्ला बियो बिनि गासैबो साननाय हनाया जाफुंगोन बिनिखायनो जोंङो बेखौ ओ बेखौ जोंङो ओ मोनदांनानै जों गासैबो ओ बैसागु बोथोराव जोंङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना लानानै जोंङो बावखुंग्रि गाखोहैयो ओ बेयाव जोंङो ओ बे बावखुंग्रियाव जोंङो ओ जोंनि बर'निनो ओ दोरोंङारि ओंख्रि मोननाय जायो जेरै अनला दाउ साम' साम'जों दाउ साम' सबाय ओमफाय आरो बर'नि जोंङो गासैबो ओ दोरोंङारि ओंख्रिखौनो ओ बे बावखुंग्रियाव मोनजाहैयो जोंनि बर'फोरा खायजोंनो बनायनाय गासैबो सि जोम गलाबो होफैयो बेयाव आरो जोंनि बे बावखुंग्रिया ओ मोनसे जोंनि बर'फोरनि ओ बैसागो ओ फोरबो नंगौना नोंथां
नोंगौ नोंथां ओ बिनि अनगायै बो नोंथांमोननि हालामाव बैसागुनि समाव ओ आइजोफ्रा बा हौवाफ्रा ओ मा गाबनि दख'ना बा गामसा गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांङा जेरै बुंनाय बायदि जोंनियावबो बिदिनो ओ आइजोफोरा गानो दखना थावसि गोमो रेगां रेगां आगरनि फासोरा गोजा गस्ला ब्लाउस बिदिनो ओ देलायफब गामफब जोंबो बैसागु फोरबोखौ रंजायो आरो ओ हौवाफोराबो गामसा रेगे रेगां आरर आरनाइनि गामसा गानो खरआव फावरि खानानै ओ रेगे रेगां आगरनि कथ गस्ला गाननानै जोंङो ओ बैसागो फोरबोखौ ओ ज' ज'यैनो फालियो आरो नोंथांङादि सिगांङाव बुंलांदोंमोन जोंङो ओ बैसागो फोरबोनि लास जोबनायाव जोंङो एक्स' ए एक्स' एकथा बिदिनि जोंङो गोखा गोखै जायो ओ बिदिनो जोंबो ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो एकस एकथा ओ गोखा गोखै जानाय जायो। बैसागो फोरबोनि जोबथारनायाव मानोना गोदोनि आजै आजौमोना बुंनाय बायदियैनो ओ गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि बेमार आजारा ओ हामो होनलायलाय जोंबो बेखौ दासिमबो ओ मानियो
नोंगौ नों थां आरो बिदिब्ला नोंथां जों बे खिनियावनो बैसागु आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
गोजोननाय
औ नोंथां।